औ खुलुम
खुलुमबाय नोंथां बे ओ गिबियावनो बेलासिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
अ' आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो एसे ओ बर'नि जामुं बा ओंख्रिनि बागै जोङो एसे सावरायनो सानदोंमोन नों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि बा मैगं होनोब्ला जोङो सामुजों सबाय अनलाजों अनलाजों औवा मेवा दाउजों अनला खारै आरो खारदै खारै नार्जिजों अमा, नाफाम बेफोरखौ जोङो गासैखौबो फोरमाय जायो आरो। बेनि अनगायै जामुं होनोब्ला जोंनिया थाइजौ खान थाल गासिबो फिथाइ सामथाइजों बर'फोरा ओ जानाय गासै मुवाफोरखौनो जोङो जामुं होननाय बुंनाय जायो आरो।
औ नोंथां।
जोङो ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोङो साम'जों सबायखौ बोरैहाय सङो जोंनि बर'नि ओंख्रै जोङो बर'फोरा गासैबो जाफ्रामजोबो बेफोरखौ सबा साम'खौहाय बिदिनो साम'खौ जोङो फार्स्टावनो जोङो बायना लाबोग्रोनांगोन नङाब्ला जोङो ओ खननानै लाना फैनांगोन दुब्लिफोराव एबा दैमाफोराव एबा हाखर फोरावनो मोननो हायो आरो आरो बेखौ बायनानैबो हा हाथाइ बाजारनिफ्राय लाना फैजायो आरो बिदिनो जोङो साम'आबो बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो जेसे ओ जेरै सामु' दाब्ला सामु' लेंग्रि लकेल साम' जायखौ जोङो जायो बांसिनानो। आरो सामु फाग्लास सामु' लादाय गासै सामु'खौबो जाजोबनाय जाया जेरैहाय सामु' दाब्ला आरो सामु' लेंंग्रि आरो बे जों जानाय लकेल सामु' बेखौल' जायो आरो। बेनि अनगायैबो गोबां सामु थायो ओ आं बेफोरनि सोमोन्दै बारा मिथिया। ओ जोंनि ओनसोलाव जानाय सामु'नि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनोसै आरो बे सामु'खौहाय जोङो लाना फैनानै जोङो ओ जोङो जिनिर खारनो थाखाय जायनि ओ जायनि जाहोनाव जोङो खाननै बा खानसे बा खाननै सोमना दोनथ'नांगो आरो। बेखौ सोमना दोनथ'बा जोङो बेया जा जिनिर थानाय जिनिर थायो नालाय बे जिनिरा खारनो थाखाय बिदि सोमना दोनथ'नाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै आरोबाव फिन हुफिननानै जोङो मोजाङै हुफिननानै आरो बेनि थाखोन थायो नालाय बे थाखोनखौ सेखा बिजौ नङाबा खासि सिबिजु जिखुनु जाया पिनफोरजोंहाय एरनानै गारनांगौ आरो। आरो बेखौ अ से उनथि हाय एसे दानस'नांगौ आरो सामु'खौ ओ बेखौ दानस'खांनानै आरो जोङो दैयाव सोमना दोनथ' जायो आरो बेयाव बाला उनु' हाबना थानाया जाहाथे ओंखारलाङो। बेनि थाखाय जोङो बेखौ दानस'खांनानै थाखोन बोखारखांनानै जोङो दसे सम सोमना दोनथ'नायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोङो सामु' खौ सबायजों सङोब्ला जोङो सामु'खौहाय फास्टावनो खारैजों सामु'जों जोङो एवफ्रानग्रोना लानांगोन आरो। बियो ओ दसे गोबाव एरफ्रांखांनायनि उनाव जोङो सबायखौबो ओ बेलेग साइदावहाय जोङो रुग्रोना लाग्रोनांगोन फार्स्ट आवनो रुग्रुना लाखांनानै जोङो सामु'आ जेब्ला ओ रानगोन ओ दै ओंखारनानै रानगोन अब्ला जोङो बे सबायखौ लखबना ओ सबायखौ सागं साग्रोनानै जोङो बे साम'आवहाय जोंनो गोनां थि जानाय मस्ला हाइजें फानलौ सामब्राम बेफोरखौ होखांनानै जोङो सबायखौ बेयाव लखबना होखांनानै जों फिन गोदौहोफिननानै जोङो बिदि जाजायो आरो। आरो स सामु'खौहाय जोङो सबायल' सबायल' दो जे जायो बेबो नङा जोङो राङालाव फानिलाव ओ बेफोरजोंबो दालि खारै बेफोरजोंबो संनानै जाजायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि होनोब्ला जेरै अमाजों नारजिजों अमाजों नारजिखौबो बोरै सङो होनोब्ला जोङो नारजिखौहाय जोङो फाथो फाथो बिफां ओ जायखौ गोथाङाव जोङो फाथो बुङो आरो। जोङो बे बि बे फाथोनिफ्राय बिलाइखौ खाना दोनोब्ला बा बिजौ बिलाइफोरखौ खाना दोनोब्ला बियो गोरान ओ फोराननानै बेयो नारजिनि महर लायो बेखौ जोङो नारजि बुङो रानोब्ला ओ बेखौ जोङो ओ गोबाव ओ बोस सोरसे बोसोरनैबो दोनजायो आरो बे गोरान बिलाइखौहाय। बिदिनो जोङो बेखौ ओ नारजिजों अमा सङोब्ला जों बेखौ ओ एसे दसे दसे समनि थाखाय गुरै जानायनि थाखाय जोङो बेखौ दैयाव सोमना दोनथ'नाय जायो आरो बेनि बेयाव थानाय थालाफोरखौ गारनानै जोङो मोजाङै दसे समनि थाखाय सोमना दोनथ'नायखौ ओ जोंनि ओनसोलावहाय नुनो नो आरो ओ बेजों अमाखौ होगोन नालाय अमाखौबो जोङो फारसेथिंजायहाय एवफ्रानगोना लानांगोन आरो जोंनो नांगौ गोनां नांगौ जानाय मस्ला मस्लि हायजें फाललु गासैखौबो जोङो मस्ला मस्लि थावाव ऐवफ्रान ग्रोरना लानानै अमाखौ ओ बिदिनो दोन नाय जायो आरो, बेनि उनाव जोङो नारजि बिलाइ खौहाय सारायाव होनानै खारै एसे होनानै बेखौ खोबहाबना दोननानै रब होनानै जोङो एसे एरलाय खोबलाय खालामनानै जोङो बेयो रबबाथाय जोङो बेयाव दै होनांगोन आरो उन्दैखांनानै बियो ओ गोदौबाथाय जोङो बेयाव संख्रि फानलु गासैखौबो होखागोन नालाय बेनि उनाव जोङो गोदौबाथाय सागं सानांगोन आरो बे जाहाथे गेब्लेजोबो ओ बेनि थाखाय जोङो ओ सागं सायो आरो सागं साखांनानै जोङो दसे गोदौ होफिननानै जोङो जोङो ओ जोंनि एवफ्रानना दोननाय अमा बेदरखौहाय जोङो बेयाव होनांगोन आरो बे अमाखौ होखांनायनि उनाव जों फिन गोदौ होफिननांगोन आरो दसे समनि थाखाय बेनि उनावनो बे सब ओ अमाजों नारजिजों मोनो आरो बिदिनो जोंनिया आरो दंबावो खारदै ओंख्रि जों बर'फोरा बर फा जाफ्रामजोबो बे खारद ओंख्रिखौबो जेरै लाइ, लाफा, फालें लाव बिजौ बेफोर जोङो दन्दिया बेफोरखौ जोङो जों थिंना जानाय मैगं गासैखौबो थुन थुनिु थ्रा बेफोरखौ जों गासैखौबो होजायो आरो लगाय गथायाइ संजायो खारदैखौ खारदै खाारिखौबो थिग बिदिनो ना गोरानजों आरो ना गोथांजोंबो संजायो आरो बिदिनो जोङो ना गो गोथां होयोब्ला जोङो नाखौ बिदिनो एवफ्रानगोना लानांगोन बेनि उनाव जों जोङो खारदै हारिखौ खाना लाना फैनानै मिजि मिजि हानानै मोजां सुनानै मिजि मिजि हानानै जोङो खारै एसे संख्रै होनानै जोङो बेखौ रब होनानै बेनि गावा गावबा गाव दैथानायखौ जोङो फोराननानै जोङो बेयाव दै होनानै सागं सानानै जों ना गोरान होयोबा ना फिसाबा गोरानबा जों बेखौ एवफिनलायनाङा जोङो गोदौबाथाय बेयाव गारना हो जायो आरो जों ना गोथांबा जोङो बेखौ एवफ्रामग्रोना लायो आरो बेयो गोदौबथाय बे ना गोथांखौ होनानै जोङो एसे गोदौ होफिननानै जोङो बिदि खारदै खारिखौबो संना जायो आरो बिदिनो जोंनिया नाफाम नाफखोबो बोरै बानायो होनोब्ला जोङो नाफामा जाहैबाय थास' बिलाइजों बानायजानाय। आरो थास' बिलाइ आरो ना फिसा बेफोरखौ जोङो देग्लिनानै बानायनाय बानायना जायो आरो बिदिनो नाफामा बोसोर बोसोर दोनजायो बोसोरसे बोसोरनैयाव लासे दोनजायो आरो बिदिनो जोङो बानाय नानै देनानै जोङो फिथा रोखोम खालामनानै जोङो थेमाफोराव सोना दोननायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
बिदिनो थेमायाव सोना दोननानै जोङो नांगौ जायोब्ला जोङो मोनसे मोन्नै बिदिनो दिहुननानै एसे एसे जोङो बे संनानै जायो आरो बेखौ बिराद गोथाव बेयो जानो मोदोमो ओ बिदिनो जोंनिया आरो औवा मेवाजों अनला खारै बर'नि ओंख्रि औवा मेवाजों अनला खारै खौबो जों थिग बिदिनो सङो जे जों औवा मेवाखौ गोरलै औवा मेवा बेखौ जोङो दानना लाना फैयो औवा बिफां जेरैहाय जोङो गोरलै खिलिजेननायखौ जों बेखौ दानना लाना फैयो आरो बेखौ दानना ला ना फैनानै जोङो अनला खारै संनोबा जोंनो माइरंनि गोनांथि बे माइरंखौ सुनानै जोङो एसे फोरानदबनानै जोङो बेखौ रानोब्ला जोङो थिंखि मिक्सार मेसिन जिखुनु जाया बेयो जोंनि खाथियाव थानाय मोनसे जिखुनु जाया जोङो गेब्ले होनानै देना लाग्रोनांगोन आरो बेनि उनाव जोङो औवाखौहाय मिजि मिजि हानानै जोङो खारै एसे खानानै हाख जायो आरो बिदिनो हानानै जों सारायाव एवखान गोना लानानै ओ बियो दसे सम थाखाय एवफ्रानना लानानै बेयाव संख्रि फानलौ ओ गासैखौबो होनानै दै होनानै जों बेखौ गोदौ गोदौ होखांनानै जोङो जोंनि ओ देना दोनना अनला खारै जायखौ जों अन गुन्दै बेखौ जोङो एसे एसे फ्रि फ्रि सारना होनाय खौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां हेल' नोंथां।
नोंथाङाबो ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' गासैखौबो फोरमायजोबलांबाय थेवबो एसे ओरैनो फोरमायनोसै आरो नोंथां
औ
औ नोंथाङाथ' बुंलांबाय खारै मैगं ओ अनला खारैजों अनला खारै जायो सबायाइ खारै बिदिनो खारै मैगं जानाय जायो जों बे खारैखौहाय एसेबां जानाय जाया ओ खारैखौ जोंहा सप्तायाव खनसे बिदि जानाया मोजां आरो। ओ जाहाथे जोंनि उदैयाव थानाय गेस्टिक जायोना थावल' जाहैबाय थायोबाथाय।
ओ जेरै जों थावल' जायो बांसिनानो ओ थाव थाव जा माबाय थांनाय जायोाथ' जोंनि उदैयावहाय गिस्टिक बिदिनो बायदिसिना जायोना ओ जाहाथे बियो गेस्ट्रिकफोरा मैला मैलि बिदि जाना थानाया जोंना खारै जाना होबाथाय मोजां जायो आरो साफा जायो बे खा रै मैगंखौ जायोबाथाय जोंहा बेखौ सप्तायाव खनसे जानाया गाहाम आरो।
औ बे खारैखौबो आरो जोङो बे खारिखौ मवानिफ्राय मोननो होनोब्ला जोङो थालिर बिफां जायखौ जोङो दानख्लायनानै फिसा फिसा हानानै जोङो बेखौ फोराननानै ओ साव नाय नुयो आरो बे सावनाय बे हांगार जायोब्ला बेखौ जोङो खारै ओ दै एसे होनानै जोङो खारैखौ बाना बेनिफ्राय थालिर बिफांनिफ्राय मोनो आरो बिदिनो जोङो औ बिदिनो जोङो खारैखौ मोननो हायो।
औ
औ।
ओ आरो जोंना बिदिनो बायदिसिना मैगं जानाय जायो जेरै जों दालि जायो। आलु, दालि बेफोरथ' बांसिनानो थानाय जाखायो।
औ मैथाजों ना बेफोरबो जोबोद गोथाव
औ नंगौ नों
मैथा जों ना गरमाव जायोब्ला जोङो जोंनि देहाया थाजिम मोनो आरो औ।
जों मैथाफोरखौथ' न'फोरावनो फोनानै गायनानै लानो हायो आरो हाथायनिफ्राय बिदिनो बेगर बायना लाबोनानै जों बेखौ फोनानै न'आवनो जाबाय थानो हायो आरो
औ हायो।
औ आरो जोङो दिंखिया मैगं भाजा बेफोरखौबो
थबायमोन खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां जों सावरायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला जोङो
औ नोंथां आंबो गोजोनबाय नोंथांजों सावरायनानै।
औ औ दे।
अ।